हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ ओ दा आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों जों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन दा नोंथाङा ओ आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ दा आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय आङो दावबायनायनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन ओ जोङो जेनेबा ओ जों सुबुंनि थाखाय दावबायनाया मानि थाखाय गोनां बा जों मानो दावबायनांगौ ओ बेनि सोमोन्दै आङो एसे सावरायनो सान्दोंमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ उम-उम ओ अब्ला आंनो जागायनोसै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां जागायनो हागोन
उम दा जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला नङा होमबा जोङो जेनेबा ओ दाबसे जायगानिफ्राय जोंनि जे निजि जायगा जों जेराव थायो बे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायावहाय जोङो दसेनि थाखाय थाखाय बा बै जायगानि माखासे थासारि नुथायफोरखौहाय नायनो थाखाय थांनाय बेखौनो माने जोङो दावबायनाय होननानै बुङो आरोना।
औ नंगौ
उम दा जोङो दावबायनाय होनोब्लाथाय बयबो मोजां मोनो नङा होमबा मानो होन बा जोङो बै जे जायगायाव जोङो थांनो लुबैदों बा बै ओनसोलनि माखासे जे ओ जोङो थासारि नुथाय सिनारिफोर खौ नायनो लुबैदों जों बेफोरखौ नायनानै माने गोजोननाय मोनगोन आरोना। बेबायदि जायगायाव थांनानै जोङो नायहैनो हानाय जायो आरो जुदि जोङो दावबायोब्ला नङा होमबा! जोङो आरो माखासे जे मिथिनो मोनै बा बुजिनो मोनै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो बा नुफेरै मुवा बेसाद फोरखौ बा जोङो सिनारिफोरखौ माने दावबायनायनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ दा जोङो ओ दावबायनाय होनब्लाथ' आं बुंखाबाय बयबो मोजां मोनो होननानै आरो जोङो दावबायनाय खौ जों सुबुं माहारिनि बा जोङो बयबो सुबुंनि थाखाय जोङो मोनसे बाहागो माने एंगारनो हायै जिउनि मोनसे बाहागो होननानैबो बुंनो हायो आरो
औ नंगौ
उम ओ जोंहा माने ओ माब्लाबा समाव जोङो ओ गोसोफोरखौ नङा होमबा! माने माब्लाबा समाव जों गोसोफोरखौ ओं गाज्रि मोनोब्ला बा गोसोफोरखौ सु खुवा मोनोब्ला जों बहाबा दावबायनानै अबेबा नुफेरै मुवाफोरखौ नुनानै जों गोजोननाय लानो हायो
औ नंगौ
आरो जोङो बै ओनसोलनि जे माखासे हारिमु बै ओनसोलनि जे हारिमु आसार खान्थि नेम खान्थि थि बेफोरखौ जोङो माने जाय जायगायाव दावबायगोन ओ बै ओनसोलनि जेबायदि थासारि जों बेफोरखौ माने सोलोंनो हायो आरो जोङो मिथि नानै मोनो आरोना। ओ आरो जोङो बेबायदिनो जों जोंनि ओनसोलाव माबायदि जायो थायो आरोबा बै ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि जायै थायो जों बे बेफोरखौ माने रुजुनोबो हायो आरो मानिे मिथिनो हायो अ अब्ला बिसिना बेबायदि नेमखान्थि दङ ह जोंना ओरैबायदि बि नेमखान्थि बेफोरबायदि होनानै जों माने बुजिनो मोनो आरोना
औ
ओं दा ओ आङो नोंथांनियाव ओ मोनसे सोंथि खालामनो सानदों
औ
उम जोङो जेनेबा उम दावबायो ब्ला नङा होमबा जोङो दावबायोब्ला ओ जों दावबायनाय समावहाय माबायदि ओ दावबायनांगौ बा जों बे दावबायनायाव जोंनो मा मा गोनांथिनि गोनांथि जायो बेखौ नोंथाङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गाबथ फोरमायजागोन एबा फोरमायनो हागोन ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां मानसियानो मिथिखायो अबा बासा अबाबा गोजान जागायाव दावबायहैनाय खेला खाथि जायगायाव दावबायनाय दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबद गोनांथार मानो होनोब्ला जों ओ दावबायनाय समाव ओ मालाबा समाव जों ओरैबायदि जायोना ओ जोबोद दुखु दुखु आरोना दुखु थायोब्ला जोङो ओ दावबायनो थाङोब्ला एसेबाबो ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनो ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो टेनसनाव थायोब्ला आरो ना उनसन जायोब्ला अ आ
खामानिफोरखौ मावनो हास्लाबाबा एबा मावनो हायाब्ला मावखनो हाखु हाखवा जायो दा जों बिदिनो मेनसन जायो बिदिनो ओ सहाय बायदि जायो। बेफोरबायदि समाव जों दावबायनो थाङोब्ला एबा बेरायनो थाङोब्ला जोङो एसे बाव बावगारो आरोना बै टेनसन खानायखौ
औ औ
बेफोरबायदिनो जोङो आवगायबाय थानांगौ आरो मालाबा फङाव खामानि फोरखौ नुनो मोनसे खामानिखौनो खनले खनले मावथाबाय थायोब्ला एबा मावथाबाय थानो गो ओ गोनां थायोब्ला गोसो गैया जायोबा आरोना बेफोरबायदि गोसो जानाय समावनो जोङो मालाबा समाव दावबायनो थाङोबा एबा बेरायनो थाङोबा जोङो बै मावनो बानाय ओ गोसो एबा बालुं गोसोआ जोंनिया एसे स्रां मोनो ओमफ्राय बेरायनानै फैखांनानै एसे गोसो होफिनो आरोना मावनो बेदिखायनो जोङो बेरायनो थानांगौ बेरायनो थाङोब्ला जोंनि गोसोफोरा मोजां जायो माइन्फोरा फ्रेस थायो एबा सोलोंङैफोरखौ सोलोंना लानो हायो मिथियैखौ मिथिना लानो हायो। बिदिनो नुफेरखौ नुफेरना फैयो बिदिनो दावबायया थाङोब्ला जोङो ओ गोबां मुवा लांफानाङा एबा गोबां मुवा जोङो लोगोआव थाफाया लासेनोबाबो थांनो हायो आरो बेरायहैनोखायो जेरै ओ गावबा गाव गोसो आरो ना अबावबा जा खुगायाव जोङो ओ थाङोब्लाथ' गोजान जायगासिम थाङोब्लाथ' जोङो ओ निस्य ओ रांनि गोनांथि जायो गोजान जायगायाव एबा बेरायहैबा नोङो अबेसेम मालागै बेरायगोन एबा अबेसेमहालागै नोङो सानबेसेनि थाखाय थांनायजों एबा माला फैगोन बेफोरावथ' गोबां जोंहा रिक्स थायो बेखौ गासैबो मिथिखौ बिनि थाखायनो जोङो बयनिख्रुइबो गोनांथिया मा जायो फैसा आर ना फैसा लाफानांगौ लोगोआव आरो गाननाय जोमनाय थ' जोङो नांख'हाखागो दानि जुगाव जोङो दावबायनो थाङोब्ला गोबां जायगा नुयो एबा जायगाफोराव गोबां रोखोमनि मोजां मोजां मुवा नुबोयो एबा जोङो मालाबा समाव ओम ससियेल मिडिया एबा दानियाथ' गासैनिबो आखायाव ओ मा होनो बेखौ मबाइल थाखाबाय आरोना स्मार्ट मबाइल बैफोरबायदि मबाइल खालामा जायगा मोजां नुबा फट' एबा भिडिअफोरखौ जोंङो बानायना लाना फैयो आरोना बे बानायना लाना फैनायाव सोरबा खायफाफोरा बिदिनो जोंङो गोबां ससियेल मिडियानि जुगाव बेरायनो थांनाय एबा दावबायनो थांनानै जोंङो ससियेल मिडियाफोराव फेसबुक फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदिनो इउटुब फोराव जोंङो भिडिअ' एबा गावनि पिकसारफोरखौ होनानै फट'फोरखौ गोबां सुबुंफोरखौनो रां खामायनायखौबो नुनो मोनदों आरो ना। बेफोरबायदिनो
नंगौ
जोंङो दावबायनो थाङोब्ला जोंङो मा गोनांथि फैसा आरो ओ ड्रेसफोराबो गोनांथि आरो ना ड्रेसफोरखौ हाजासेनो गावनि बेसांहा लागै बेसांहा लागै थागोन एबा बेसांङा बेसेबांनि उनाव फैफिनगोन बेफोर खौ साननानै जोंङो मोनसे द्रेसखौनोथ' गानबाय थानो हाया नालाय। बेनिखायनो ड्रेसफोरखौबो जों लांफाबो एबा लांफानांगौ।
औ नंगौ थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो जोंङो गोबां मानसि लोगो मोनबोयो जोंङो जेरै मोजां एबा गाज्रि। सोलोंनानैबो लानो फैनो हायो आरो ना जेरै मा जायगायाव माबायदि सुबुं लोगो मोनबोदों एबा माबायदि जोंङो जोंनि थासारियाव थानाया माबायदि गुबुन दाबसे थासारियाव माबायदि जोंङो लोगो मोनफैखो बा बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनो आरोना सोलोंनो मोनो। एबा मिथिनो मोनो आरो।
बेयावनो नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों।
औ औ।
नोंथाङा दासिमहालागै अबाव अबाव दावबायफेरखो एबा अबाव अबाव बेरायफेरखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां उम दावबायनाय होनोब्लाथ' बयबो मोजां मोनखायो। थिग बेबायदिनो आंबो माने माखासे। माखासे ओनसोलफोरावहाय दावबायबायानो होननानै बुंजायो। दा माने आंङो। सिनै ओ ओम शिलं फोराव अरुणाचलफोर जेनेबा हाजो थानाय ओनसोल हाजो जायगा ओनसोल बेफोरबायदि ओनसोलफोर आं बांसिन दावबायनो मोजां मोनो आरो ओम दा आंङो बेफोरबायदि ओन ओनसोलावनो दावबाय दावबायहैफेरबाय बा दावबायखांबाय ओ बेबायदि ओनसोलाव जोंङो जोंनि जाबायदि थासारि बा जोंनि ओनसोलाव जाबायदि सोलियो बै एसेबाबो आलादा जायो आरो जेरै जों जानाय लोंनायनियावनो होन जों जानाय लोंनायनियाव जोंनि ओनसोलावथ' गोबां थाव बाहायो नङा होमबा। जों अवेल बाहायनानै माखासे मुवा बुस्थुफोर जाग्राफोरखौ हाय जोंङो संनानै जायो नङा होमबा नाथाय। बैबायदि ओनसोलफोराव हाजोआरि ओनसोलफोरा एसेबां मानि थाव बाहायनायखौ नुनो मोना आरो ना। बिसोर बांसिन ओरैनो मा जायो रुनानै जायो आरो माने जाग्रा ओ जामुंफोरखौहाय बिसोरो बांसिनै रुनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो बिसोरो गोबां रोखोमनि गावसिनि हाजो ओनसोलावनो माखासे जे मैगं थाइगंफोरखौ मावनानै बा फिथाइ सामथाइफोरखौ मावनानै जायो आरो बिसोरो। ओ दा आरो बै ओनसोलफोरावहाय नि बारहावा जे ओ आबहावा होनो जायखौ सिना इसेबां मानि जोंनि ओनसोलनि बायदि गारि मथरनि होंगो दोंगो गैया आरो ओ बिसिनियाव माने गोबां माने सायलेन्ट आरो ना। माने सिरि माने साखोन सिखोन होननानैबो बुंनांगोन जोंङो। जेराव मेराव बिसोरो माने दाफोर दालाफोरखौ जेराव मेरावनो गारा आरो ना। ओ गारो बो बिसिना माने जायगा थाखायो एक्सट्रा माने जेरै दडासबिनफोर ओ बिसोर जेराव मेरावनो गारलाबायनानै जायगाफोरखौहाय ले थ्रा खालामनानै दोना आरो साखोन सिखोनैनो दोनो।
औ दा जोंङो बेैफोरबायादिखौ बेरायनायनि गेजेरजोंहाय मिथिनो मोनो आरो ना। दा ओम
फैयै फैयै ओ समाबो जाबोबाय ना ओ नोंजों बेरायनायनि खोथा एबा सावरायनानै जोंङो ओ सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मिथि मिथिबाय एबा बुजि बाय ओ आसा खालामो नोंथांजो उनाव लोगो हमफिनगोन। जों बिदिब्ला नोंथाङा जों बेखिनियावनो लाखिथनोसै नामा जोंनि राय्लायनायखौ औ गोजोनथों।